अ हेल' नोंथां खोनादों नोंथाङा?
औ औ खोनादों नोंथां
ओ क्लियारलि खोनादों नोंथाङा मोजाङैनो?
औ खोनागासिनो दं नोंथां खोनागासिनो दं
औ नोंथां बिदिब्ला गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ नोंथांनिसिम बावहरनाय थाबाय।
औ नोंथां गोजोनथों
औ नोंथांखौ दिनै बावहाय लोगो मोननानै आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नाजानोसै बे आयदायानो जाबाय ओ बर'फोरनि माखासे खेला दुलानि सायाव एबा खेला दुलानिनो सायाव बिदिबा आङो दाखौ एसे सुंद'यै बेखेवग्रोनोसै नोंथां। बिनि उनाव नोंथाङा एसे बुंनो बुंदो। थारैनो नंगौ खेला खेला एबा गे गेम एबा खेला दुला होननानै बुङोब्ला थारैनो बियो मोनसे सुबुं जाथिजों एबा मानसि जाथिजों बे एंगारनो हायै मोनसे सोमोन्दो गोनां। जाय खेला दधुलाखौ जोङो मुलुग दरबारावनो एबा जोंनि हादर हादरसायाव जेरावबो फाथिनाय जायो बे खेला दुलाखौ मोनसे से बादायलायनाय हिसाबाव फाथिनाय जायो बादायलायनाय हिसाबाव फाथिलायनानै एबा खुंफुंनानै प्रग्रामफोर खुंनानै बेखौ जुदि फाथिलायोब्ला बेवहाय जेननाय देरायनाय थायो लायोबा जुदि देरहानायनि बुब्लियाव जों रंजायो। एबा जों गोजोननाय मोनो एबा जों बिथांमोननि जानानै जै दोनि होयो। थिग बिदिनो दिनै आं बेखौ फोरमायगोन नोंथांनिसिम थारैनो गेलेमु होननानै बुङोब्ला नोंथाङा खोनादों?
औ खोनागासिनो नोंथां दे बुंबायथा।
औ थारैनो गेलेमु होननानै बुङोब्ला एबा खेला होननानै बुङोबा थारैनो मानसिनि देहा सोलेरजों मोनसे राफोद सोमोन्दो गोनां। बेयो मोनसे एंगारनो हायै सोमोन्दो गोनां। खाथि सोमोन्दो गोनां। जाय गेलेनायफोरा जोंनि देहाफोरखौ राफोद खालामो जोंनि देहाखौ ओ यंगेस्टसिनाव सोलिबाय थाहोनो हायो। जेरावनाखि जोंनि थै खारसानाय जोंनि रोदा रुदु गासिबो खेला दुला गेलेनायनि थाखाय जोङो एसे राफोदै सोलिबाय थानाय एबा गावनि देहाखौ लाखिनो हायो। थिग बिदिनो आं माखासे गेलेनायफोरनि मुं बुंनोसै नोंथां जेरै फुटबल दिनै जोङो मुलुग दरबाराव नुयो फुटबलखौ हिन्जावसा एबा हौवासाफोराबो गेलेनाय। नंगौना नोंथां? दिनै मुलुगावनो बेखौ फिफा वर्ल्ड काप हिसाबाव फाथिनाय जायो। दिनै फुटबलखौ मोजां मोनग्रा सुबुं अनजिमाया रोजा रोजा लाख लाख खौथि खौथि नोंथां।
अ नोंथां।
बे फुटबलखौ एबा फिफा वर्ल्ड कापाव फाथि फाथिनानै बे गेलेमुखौ खुंनानै दिनै रोजा रोजा सुबुंफोरनि गोसोआव देरहासारनाय जौगासारनाय एबा जिउ खुंफुंनायनि लामायाव जौगानाय लामाखौ दिथि दिन्थिबोनो हादों। एबा होबोनो हादों थिग बिदिनो क्रिकेट दिनै क्रिकेटनि सायावबो दिनै क्रिकेटखौ गेलेयो हिनजावफोराबो आरो हौवासाफोराबो दिनै क्रिकेटखौबो वर्लड कापाव गेलेयो दिनै टि थुइनथिबो जायो। माखासे हादरफ्रा लोगो नांनानै थि थुनथि खुंफुङनो बेफोरबायदि खुंफुंनायाव दिनै रोजा रोजा सुबुंफोरनि एबा गेलेगिरि बिथांमोननि गोसोआव रंजानाय आरो नायगिरिफोरनि गोसोआव थुलुंगाखांनाय गेलेगा गेलेग्राफोरनि गोसोआवबो थुलुंगाखांनाय बेफोरबायदि मोनसे ओ इन्ट्रेन्सथिं मुभमेन्टखौ दिनै लाबाबो लाख ख'नो हायाखै जाय बिथांमोना दिनै रंजानाय मोनदों जाय बिथांमोना दिनै देरहाथारदों। थिग बिदिनो फुटबल आरो क्रिकेट बेफोरखौ गेलेनायाव जोंनि देहानिफ्राय गोलोमदै ओंखारो। देहानिफ्राय गोलोमदै ओंखारनाय नओंसखारबा जोंनि देहाया राफोद मोनो स्रां मोनो माखासे बेमार आजारनिफ्राय जों बारग'नो हायो फुटबल गेलेनायाव खाथिं खाथिं आरो ककेट गेलेनायाव जेराव आथिं आखाइ गेलेनायनि सिगां माखासे एक्सारसाइस खालामनानै लागोरनो गोनां जायो। जेराव गेलेखांनायनि उ आरो गेलेनायनि उनाव बेफोरबायदि खालामनायनि थाखायनो जोंनि देहाफ्रा राफोदै थायो थिग बिदिनो खाबादि गोबां खाबादियाबो सेंग्रा आरो सिख्लाफ्राबो गेलेयो। सेंग्राफ्रा सेंग्राफोरजों गेलेगोन सिख्लाफोरा सिख्लाफोरजों गेलेगोन। बिदिनो दिनै मुलुग दरबाराव खाबादिखौबो फाथियो एबा खुंफुङो बेबायदिनो जोंनि माखासे बर' हारिनि अनगा ओ बर' हारिनावबो बेफोरबायदि गेमफोरा दङ जेरै बर' हारियाबो फुटबलखौ गेलेयो। जेरै बर'फोराबो क्रिकेटखौ गेलेयो। जेरै बर' सेंग्रा सिख्लाफोराबो खाबादिफोरखौ गेलेयो थिग बिदिनो गोदो गोदायनिफ्राय जोङो गेलेबोथारनाय बेफोरो जाबाय मोनसे आलादा नाथाय बैफोरबायदिखौ जोङो दासिमहालागै बावगारबोनानै जेरै हा गेलेनाय नथां
लादु गेलेनाय जेरै माखासे गोबां गोबां ओ जों बावगारबोनाय एबा जों नास्रयबोनानै दोननाय बैफोर माखासे गोजाम गेलेनायफोरनि मुंफोरखौ आरो दानि जिहेथु अु गायाव बे बदि बे गेम गेलेनानै जेसेबां नोंनि हादर हादरसाफ्रा एबा सुबुं माहारिया नुजानायखौ मोन जौगासारादों नोंथाननि सायाव। आरो गोजाम गेलेनायफोरनि थाखाय। बेफोरखौ एसे सरासनस्रायै बेखवनानानै होदो नोंथा।
बेयावनो जोंनि बर'नि माखासे। खेला गेलेनाय बा खेला- दुला गेम बेफोरनि मादाव होन। माने आङो बुंथिनानै होनो सानदों जे जोंनि बर'फोरा गोदो समफोराव। मा मा खेला गेलेयोमोन आरो दानि समफ्राव माबायदि माबायदि बे खेलाफोरखौ गेलेनो खौ जों नुनो मोनो ना मोनलि आरो मोनसिआ दा गिबियावनो जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां रोखोमनि माखासे खेलाफोरफोरखौ गेलेबोयोमोनो आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला गिला गेलेनाय बाथा गेलेनाय हमलायनाय गेलेनाय बेनिफ्राय ओ खै गेलेनाय, खाबादि गेलेनाय बेनि। ओमफ्राय दैयाव थब्ल'लायनाय गेलेनाय। बेनिफ्राय गर गेलेनाय-गर गेलेनाय। बेनिफ्रायहाय ओ हाखर, खिखर गेलेनाय, बाथा गेलेनाय ग। गुुट गेलेनाय माने गोबां बायदि रोखोमनि गेलेनाय खेलाफोर दं आरोना बेखौ बुंनानै फोजोबनांगौआ। माने गोरलै नङा आरो नाथाय गिबियावनो बेफोरबायदिनो माने। ओ जेरै। जोंहा बाद गिला गेलेनायखौथ' जोङो दा बांसिनानो जोङो। माने नुनो मोनलिया आरोना जेरै गोदोनि समफोरावहाय गिला फिथाइखौ। हाजो खनायाव बा हाग्रा बारियाव लायनानै लाबोनानै। गेलेफैयोमोन आरोना दानि समाव जोङो। जे जायगायाव गिला गेलेनाय खेला नुयो होनोमब्ला जों जेब्ला बै। बावखुंग्रि हाजोआवहाय जेब्ला बैसागुनि समावहाय। फेस्टिभेल जायो बैसागुनि मोनसे फोरबो फालियो नङा होनबा नोंथां। थां बेवहाय जोङो गिला गेलेनायखौ नुनो मोनो जों बाथा गेलेनायखौ बेयाव नुनो मोनो। ओमफ्राय बिनिफ्राय खमलायनायखौबो। गेलेनायखौ जों बेयाव नुनो मोनो आरोना बायदि-बायदि रोखोमनि गेलेनायखौ जों नुनो मोनो दा। ओम बिनिफ्राय आरो गोदोनि समफोराव जेरै ओम ओ। हाखर-खिखर गेलेनाय नङा होमबा नोंथां? जेरै हाखर-खिखर गेलेनायावहाय। ओ मोनबा-मोनबा हायावहाय जोङो। हाखौहाय माने हाखर। खामनानै लानाय जायो ओरै मोनबा-ओरै मोनबा जिथा आरोना बेनिफ्राय। जोङो अन्थाइखौ लानाय जायो। अन्थाइखौहाय जोङो गासिबो हाखरावनो माने गरफा-गरफा रानै-रानै। रानै-रानै राननानै। ओमफ्रायाहाय जेला। मोनसे हाखरावहाय लांदां जानानै बे हाखरावहाय जुदि अन्थाइाव जमा थायो। बेखौ मोनजोबलायो आरो ना औ आरो बिनिफ्राय। आरो बिनिफ्राय आरो जोङो बेवहाय ओरैबायदि गेलेदोंमोन जे। आसि दोनखोमालायनाय आरोना आसि।
नंगौ दा?
जेरै बेबायदि आसि दोनखुमालायनायनि माखासे गुनफोरा जोबहोयो। हासिनि-बिसिनि दाब-दाब बायसिनि नावबारि-सिलाबारि गुबुन्दाय-गुबुन्दाय। राजानि खर'आ जलांबाय-जलांबाय हाल-माल खुसिनि खालनायलायोमोन आरो। बे कुइसिनि खालामबाथाय जे आसियावहाय कुइसिनि खालाम गोग्लैयो बे आसिखौ दोन। खोमानांसिगौ आरोना बेबायदिनो जोंनि गोदो-गोदाय उन्दै समफ्राव बिराद। माने माखासे खेलाफोरखौ गेलेबोनो मोनदों आरो बिनिफ्राय। आरो दंबावो जे जेरै थब्ल' दैयावहाय थब्ल'नानै खर'आवहाय दांनाय आरो जेरै दैयावहाय साबा बा साब्रै बा जि जन जेन'बा सासे मानसि सासे मानसिखौ सेलेक्ट खालामग्रोगोन आरोना होसोनांगौ बियो बेयो सानलायलायनानै बे बिसिम गिदिर। जेरावहाय बे सासेहाय सा-साननायावहाय गोग्लैबथाय बि। होसोनांसिगौ आरोना दैयावहाय बे माखासे मानसिफोरखौ। थब्ल'नानै। लुहाबनानै खर'आवहाय माने बोरै दांहैयो गावनि गोसो गोबायदि बियो होसोनानै दांहैथारनांगौ आर ना बेबायदिनो दांहैनो मोनबाथाय बे मानसियाबो उल्था होजोबफिननांसिगलाय आरोोना अ
गोदो गोदायनिफ्राय गेलेबोबाय थानाय बर'फोरनि माख गम एबा खेला मुंफोरखौ बुंफि आरो फोरमायफिनबायबो नोंथाङा खस्नि गेजेरावनो थारैनो आरो मोननै मोननैसो दंबावोमोन नोंथां नैबे आमाय जुमाय गेलेनाय खेरख मुथि गेलेनाय नाथाय एसेबां खम समनि गेजेराव जोङो नैफोरबायदि जोंनि आगोलनि खेला एबा दुलाफोरखौ जों मख'जोबनाया
औ नोंथां थारैनो जोंहा समनि आंखाल नालाय जि मिनिट नोंथाङा नङा बा जि मिनिटजों जोंो माखासे माने खेलाफोरखौहाय जोङो बुंफुंजोबनांगौआ जोङो साधारन नङाान नथां दा औ नोंथां
मानसिनि खौसेथिखौ फोथांनानै लाखियो एबा सुबुं हारिनि एबा हादर हादरसानि सस्कृथिखौ बेख्रोंसिै लाखियो नोंगौ
थां दा थारैनो ओथां जोंना समाव बे जोंनि जावाय नोंथांजों बर'नि माखासे खेलाफोरनि सायावहाय माने सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनगोन
नांगौ नोंथां थारैनो
दे बिदिब्ला नोंथों
गोजोनथोंदों
बे